औ
औ हेलौ
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां आं नोंथांजों फन खालामनाय जाहोनानो जादों फिथाइ सामथायइनि बागै सावरायनो सान सानदोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
औ फिथाइ सामथाइ बुङोब्लाथ' जोंहा गोबाङानो दं नङा होमबा आपेल आंगुर सुमफ्राम, थालिर, थाइजौ, खान्थाल दा बेफोरनि मादाव जोंनियाव फिथाइ सामथाइनि बारै नोंथां
उम औ
खोनाया मोजाङै खोनायाखै नोंथां नोंनि रायलायनायखो
अ खोनाबाय नोंथां दा
औ दासो खोनादों नोंथां बुंफिनलाय औ दासो खोनादों
औ दा जोंनि ओनसोलाव मोननाय फिथाइ सानथाइ फिथाइ सामथाइनि
औ औ दा जोंनि ओनसोलाव मोननाय फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोबाथ' जोङो माने गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइखौ मोननो हायो नोंथां माने औ न'नि आरो न'नि अनगायै बायनाय बायनानैबो जोंनो जोङो मोननो हायो जेन'बा जोङो औ बैफोरथ' जोंनि ओ माखासे फिथाइ सामथायाइथ' जेरैहाय आपेल आंगुर बेफोरथ' माने औ जायगा लानानै जायगासो जायो नालाय दा जोंनियावहाय फिथाइ सामथाइ होनोबा माने बैफोरखौहाय ओ मोननो माने ओ आबादखौ मावनो बेफोर फिथाइ सामथाइखौ गायबाबो माने जोंनावहाय मोजां जानो नागिरा आरोना नोंथां औ आपेल आंगुर बेफोरो आरोना नासपथि बेफोरो नाथाय बेनि अनगायैबो जोंनावहाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइखौहाय नि बारि बागानावहायनो मोननो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय ओ जोंनावहाय गायोबानो माने ओरैनो रज'लाबायनानै जोंनि बारिफोरावहाय माने गेदेर देरनानैहाय ओ बेनिफ्राय जोङो फिथाइफोरखौ मोनजायो आरोना आरो नोंथाङा बबेनिफ्रायबा लाबोनानै गायफैयोबाबो माने बेफोरो जोंनि हायावहाय माने मोजाङै मिलायनानै माने मोजाङै फिथाइफोर होयो आरोना नोंथां दा बेफोरनि गेजेरावनो जेरै जोङो थाइजौफोरखौहाय जोङो मोननो हायो थाइजौआथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरो नोंथां माने गोदैबो दङ आरो गोखैबो दङ। आरो थाइजौआ अबेबा फिसाबो दङ जेरै थाइजौ ओंखाम आरो गिदिर गिदिर थाइजौबो दङ। ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि थाइजौफोरखौ मोननो हायो आरोना। आरो जोंथ' फिथाइ सामथाइ आइ होननानै बुङोबा थाइजौनि अनगायैबो जोङो जेरैहाय बै ओ समफ्रामखौबो जोङो मोननो हायो। आरो खान्थाल मोननो हायो खान्थालखौथ' जोङो ओ गोथाङैबो जायो आरो गोथाङै जाखांनायनि उनावहाय ओ जोङो फोमोननानैबो जायो आरोना नोंथां खान्थालखौ।
औ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो जोङो खान्थालखौ ओ जेब्ला खान्थाला उन्दैयावहाय माने उन्दै माने जेब्ला मुसि जाजे ना माने बिबारनिफ्रायहायो फिथाइ महर मोनजेनो ना जोङो बे फिथाइया एसे देरहांबाय माने जोङो बेखौहाय दाउ बेदरफोरजों बा आलुफोरजों खान्थालखौहाय ओंख्रि जानायबो नुयो आरो। आरो ना नोंथां जानोबो हायो माने गोथाव जायो आरोना बेदर फोरजों औ ओरैनोथ' जोङो आरो बेखौहाय फिथाइ जानायनि अनगायैबो जोङो खान्थालखौहाय माने जेब्ला बे खान्थाला मोनोना मोननानै जेब्ला जोङो बिसकखौ माने फिथाइखौ जानानै बे बेगरखौहाय जोङो ओ दोनो आरोना बेखौहाय जोङो ओ मोजाङै सुनानै एसे फोराननानै माने जोङो बेखौ ओ बिनि जे बिनि ओ बिगुरखौ गारनानैहाय जोङो बेखौहाय बेगरनि बिगुरखौ गारनानै जोङो बेखौ ओंख्रिबो जानाय नुयो आरोना नोंथां बिदिनो खान्थाल बेगर ओंख्रि बिदि मैथाफोरजों बा ओरैनो जल जानायखौ नुयो आरो। जोङो बैखौहाय ओ थाइजौखौ बुङोबा ओ थाइजौखौथ' जोङो नोंथां जेन'बा ओ थाइजौखौ जोङो गोथाङैबो जायो माने दाबायदि गरम बोथोराव माने ओ बिदिनो संख्रि बानलु होनानैहाय जोङो लगायनानैबो जानायखौ नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायै जोङो फोमोननानै बा ओ बिदिनो गोमोन खालामनानै फिफांनिफ्राय मोनोबा जायो आरोना। आरो बेखौहाय जोङो ओ बोथोर लायै बोथोर बिथाइफोरखौ मो मोनो नालाय थाइजौखौ जोङो माने ओ गुबुन बोथोराव माने जेब्ला थाइजौ बिथो थाइजौ ओ बोथोरा जोबहैयो अब्ला बै जोबनाय बोथोरावबो जेन' जोङो बे थाइजौखौ जानो हायो बिनि थाखाय जोङो आसारफोरबो खालामनानै दोननायखौ नुयो आरो नोंथां आरो बेखौहाय ओ बै बोथोरावहाय थाइजौनि बोथोर गैयि समावबो जोङो ओ थाइजौखौहाय जानो हायो आरो नोंथां। आरो बिनि अनगायै जोङो ओ देहायाव माने बोलो मोननो थाखायहायो जोङो बै ओ थालिरखौबो जानाय नुनो मोनो नोंथां। आरो बेखौथ' जोङो जानानै थालिराबोथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जोङो बेखौ जायो आरोना नोंथां? थालिरफोरखौबो नोंथांमोननि थिं मा मा ओ बिदिनो ओ बारि बागानावहाय गायनाय बा बारि बागानाव रज'नानै थानाय नोंथांनि बारि बागानाव थानाय नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि ओनसोलाव थानाय मा मा फिथाइफोरखौ मोननो हायो नोंथां बेनि सोमोन्दैनो थाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां जोंनिथिंजायबो जोंनि ओनसोलथिंजायबो जोंना बर'नाव थाइजौ खान्थाला थाखायोआनो नालाय। आरो बेजों लोगोसे आलिखालि नुनो मोन सोरबाबा थालिरनि आबाद बागान बानायदों आरो सोरबाबा बैग्रि आबादनि बागान बानायनायखौ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन कफि फिथाइ आनार'स फिथाइ बेफोरनि बागान बानायनायखौ आजिखालि जोंनि ओनसोलाव गोबांखौनो नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा फिथाइ सामथाइखौ जायोब्लाथ' जों फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो गोबां मुलाम्फा मोनो होननानै जों मिथियो नङा होमबा नोंथां? बे ओरैनो दखान औ माबा माबि बेलेग मेथाइफोर बायालासिनो फि फिथाइ सामथाइखौ बायना जायोब्ला फिथाइ सामथायनि फ्राय जों बांसिन गुनखौ मोननो हायो होनना मिथिनाय जायो।
औ
दा जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो जोङो नुनो मोनदों फिथाइ सामथाइखौ बारा जानायखौ नुनो मोना मानसिफोरखौ। गोबाङानो फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथाय गोजानाव खारनो नागिरनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। नाथाय गोदोनि मानसिफोरा थाइजौ खान्थाल बेफोरखौनो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जेरै जोंहाथ' बारि बागानावनो जलफि थायो नारें थायो थाइजौ खान्थाल थायो। बेफोरनो आरो नोंथां दा जोंनि देहायावबो गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां? दा जों फिथाइ फिथाइ सामथाइ जानायनिथ' जोंहा खहा जाया नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जों फिथाइ सामथाइ जानानै मा मा मोजां माने देहायाव गोहोम खोख्लैनो हायो बेखौ
औ जोङोथ' फिथाइ सामथाइ जायोबाथ' जोंना देहायाव मा गासै भिटामिन बा ओ माखासे जोंनो नांगौफोर ओ जेन'बा ओ बोलोफोर बिदि मोननो हायो जेरै जोंङो बेखौ बुंङो थालिर जायोबा नोंथांङा आ माने बोलो बारायगोन बिदि होननानैबो बुंङो नालाय ओमफ्रायहायो बिदिनो भिटामिनबो मोनो आरैनो। ओमफ्राय बिनि अनगायै जोंङो आफेलफोरनिफ्राय भिटामिनखौहाय मोननो हायो। आंगुरफोरनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोंङो ओ माने फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला जुदि ओ जोंनो नांगौबायदि देहायाव जि नांगौ बेखौहाय मोननो हायो जेरैहाय जोंङो जोंङो बिदिनो सान्दुं गोसाफ्रावहाय जुदि नोंथांङा दै लों दै लोंबाबो लोंबाबो जुदि गांगाया माने मेंगाया मेंगाया मोनदोंबा नोंथांङा जुदि बै दै गुसुजोंहाय लेबुजों आरो सिनिजों होनानै लोंङोबा माने नोंथांनि देहायाव माने गोजोन बिदि आरामखौ मोनो आरोना नोंथां आरो बिनि अनगायैबो ओ बैफोर उदै आालोवनायफ्रावहाय जोंङो माखासे बै जे था गुसु बेफोरखौहाय जायोबा माने जोंना उदैफ्रा माने गुसु थान्दा आराम जाहोयो आरो ना आरो बे जानायफोरजोंनो माने जोंनि देहाफ्राव माने जोंनि देहाफोरनि माने जौगानायाव बेफोरावहाय माने मोजांङै माने गोहोम खग्लैयो आरो ना माने जोंखौहाय हेफाजाब होयो आरोना जौगानायाव आरो अबेबा अबेबा फिथाइ सामथायाइखौ जायोब्ला माने नोंथांनि देहानि बा मा होनो बेमारफोर बेफोरबो माने लासै लासै खारलांनायनि लामायाव थांङो आरोना जेरैहाय जोंङो बैखौनो नायोबा जेन'बा नोंथांनि खुगाफ्राव जा माबाफ्राव माबाफोर जादोंबा जोंङो बा बे हाथाइ हाथाइफोरनि बा माबाफोरनि जेन'बा बे हाथाइनि मोदोमफोरा बुयोबा नोंथांङा बेवहाय गोखैफोर जानानै होयोबा लेबुफोर जाना होयोबा माने बेफोरो हामलाङो आरोना हारसिंङै बे मेडिसिन लानांगौनि गोनांथि गैया आरोना नोंथां माने हारसिङैनो गाव हारसि बिदिनो मोजां जालाङो आरोना माने जोंङो मोनथिया जे बे एक्जाक्टलि माने ओ मा मानो मानो जानांगौबा ओ मानो जानांगौ बेखौ नाथाय बोथोरनि मा होनो मोनफ्रोमबो फिथाइ सामथाइया माने जोंनि देहानि थाखाय मोजांनि थाखायसोखा आरोना जेक औ बोथोरावहाय जे फिथाइखौ जानांगौ माने नांगौ नोंनि देहानि थाखायहाय जानो गोनां जेखौ जानानै नोंथांङा माने देहायावहाय मोजांङै जेन' बोथोरजोंहाय खाब जाहोनानै नोंनि देहायाव नांगौ बेखौहायसो माने जों मोनखायो आरोना जोंनि बारि बागानफ्राव लायो बोथोर औ
जोंहा समाबो जाबाय नोंथां
औ
फिथाइ सामथायाइयाथ' जोंनाव गोबां गोहोम खोख्लैयो नालाय दा जों बेनि सावरायनायखौ जों दा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां औ दे गोजोन्थों नोंथां